हेलौ
गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय नोंथांखौ।
बो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय।
निस्सय गोजोननाय थाबाय दे नोंथाङा मानो कल खालामदोंमोन?
हो अ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाब ओमफ्राय नोंथां नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों जे। दा माइ गायनाय बोथोर जागासिनो दा माइ गायनायनि। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे माबोरै माबोरै गिबियाव माबायदि खालामो बे बेफोरबायदि गायनो माबायदि गायो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै।
जाखिनि हायो एसे नोंथांनो आं फोरमाय सानदों गोरोन्थि जायोब्ला निमा बिना थाबाय।
आतसा थिगानोथ थ' गिबियाव। जोङो माइ थांनाय बोसोरनि माइखौ जोङो। बस्थायाव सोमनानै हाख'राव। जोङो साननै साननै बा देर दिन बा सोरबा। बाराबो सोमनो हागौ बिदि सोमनानै। जों मा खालामो बे माइखौ जायखौ जों मायलि होनना बुङो बे माइखौ मा खालामो। सोमखांनायनि उनाव जोङो बोरियाव। दैखांनानै जोङो दोनबावो आरोखि दोननायनि उनाव जेरैबायदि। गाज्रिफोरा गाजा ओंखारो बुटफोरा गाजा ओंखारो थिग बिदिनो माइाबो बि बिदि गाजा ओंखारलाङो आरोखि। ओंखारलाङोब्ला बे माबाखौ बे माइखौ बे गाजा ओंखारनाय माइखौ। खौ मोजाङै हालेवनाय एसे गोजौहां। जायगायाव दुब्लियाव। बेखौ फोनाय जाबाय आरोखि जायखौ जों खोथिया होनना बुङो खोथिया जों। फोबाय आरोखि बेवहाय जोङो बेखौ ज जोथोन लाबाय मोजाङै दाउसिन दाउलाफोरनिफ्राय जोथोन लाबाय खाथि खालानि हांसो। बिदि मोसौ माबानाय आरिनिफ्राय जोथोन लानानै बेखौ जोङो मा खालामबाय। एसे देरनो होबाय देरनो होनायनि उनावहाय। एसे लावोबा जिखिनि जायागा लानानै खायसेखौ गोलाव दोनो खायसेखौ गुसुङाव। नो फुयो बिदि। दानसे बा दानसे खावसे सोरोनि। उनाव बा दान्नायनि उनाव बेखौ मा? मा खालामबाय फुयो आरोखि फुनानै उनाव बेखौ सोरबा हाजिरा होयो सोरबा न'आवनो फुयो। सोरबा बिदि सावरि बादालि होननानै फुयो फुनायनि उनाव बेखौ आथि खाबाय आरोखि एसे एसे आथिं खानानै सोरबा गिदिर सोरबा फिसा खाबाय खानायानि उनाव। जेराव जे जायगाया गायनो हाथावना जाबाय हालेवनानै। खननै खनथाम हालेवो सोरबा सोरबा खनथामावलागै हालेवो उनाव बेहाय लांनानै। आरो हाजिरा लायो सोरबा न'नियानो गायो बिदि आइजोफोरा। बेखौ बुरै हायाव एसे डिसटेन्स लानानै गायो आरोखि ओमफ्राय खायसे हौवा आचसा हौवाफोरखौबो गायनाय नुदों आरोखि आंनि आं बेखिनिखौ बुंबाय नोंथाङा आरो एसे मोजांसिन बुङोबा। आं निसय गाहाम मोनगोन।
जोंनियावबो बिदिनो जायो आरो ना ट्रेक्टरजों खननै खनथामबा फिननै फिनथाम हालेवनानै गामिनि आइजोफोरखौ
सोरबा सोरबाथ' बिदि नालाय बदलबो थांलायोबा
ओम
नोंनाव थांबा आं बो नोंसानाव थांगोन बेफोरबायदि बदल गायलायो नालाय आरो सोरखौबा सोरखौबा हाजिराबो होनानै गायनाय जायो बिदिनो खननै खन्थाम हालौखांनायनि उनाव बेखौ गायो आर ना हा गुरै जानायाव
औ
जोंनियावबो बिदिनो गायनाय जायो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिदिनो गायनाय जायो। ओ बेखिनियावनो आं नोंथांनाव सोंबावनो नागिरदों जे नोंथांमोननिथिं दा दाथ' गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनाय नुयो नालाय दा नोंथांमोननिथिं मो सौबा मैसोफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनबावो नामा
ओ गैला मोसौनिफ्राय गैला नाइनटिनाइन पइन नाइन पारसेन्ट गैला सोराबा एसे माबायाव हालवो जास खोथिया फोनायनि थाखाय
अ
उम सोरहाबा खोथिया फोनो दब्लायसे दब्लायनैखौ उम उम टेक्न'लजिखौ बयबो एक्सेप्ट खालामना लाबाय उफाय गैला बोथोरनि थिननाय जुगनि थिननाय उम थिगनो दं ओमफाय नोंथाङा एसे माइ गायफेरबायना नोंसा दा नोंहा नोंथांङा फोथाराव
औ गायबाय आंबोथ' गोदो उन्दैनिफ्रायनो न'आव गायबाथाय थांबाय थानाय जायो ओरैनोथ' बेलेगफोरनाव हाजिरा बा खामला गायहैनाय जाया आरो ना। न'आवनो गायनाय जायो। जे ओ हिनजावफोरा आइजोफोरा गायखांनायनि उनाव जे दब्लायसे दब्लायनै थाबोआ होमबा बेखौनो जोङो बेलासियाव न'नि गोजा जमा बिब' बिनानाव बा बिमायं बिमादै बिमा बेफोरबायदि लोगो नांनानै गायहैनाय जायो आरो
उम उम आंनावथ' गायनायनि एक्सपिरियेन्स गैया नोंथाङा एसे ओ सान्दुं गोसोआव गायोबा माबायदि फिलिंस जायो माबायदि गोसोखौ साननानै मटिभेसन खालामो माबायदि मटिभेसन खालामनांगौ आं नोंथांनिफ्राय इसे खोनासंनो लुबैबाय।
औ औ ओ जोंनाथ' बिदिनो जमा जमा गायनाय जायो नालाय दा सान्दुं गोसाबाबो अखा फैबाबो बारा एसे थाल लानाय जाया आरोना ज'मा ज'मा लोगोफोरजों बा हिनजावफोरजों बि बिदिनो रायलाय रायलाय गायलायनानै बारा जि खस्थ' बेफोरखौ बावगारनाय बायदि जायो आरो सान्दुं गोसाबाबो अखाफैबाबो लोगोफोरजों जमा जमा गायनो मोनबा
नंगौ नंगौ नंगौ बेनिफ्राय दुब्लि दुब्लिफोर फोथाराव जेब्ला जों माइ गायोना होमबखया एसे ओंखाम उखैनायजों माबानायजों दै गायनायजों जों जि मोनो बेखौनो जानो हायोनो नंगौना आं खोनादों आरोखि।
औ औ नंगौ बे बाथ्रायाथ' सैथोयानो जे जि नोङो खाथियाव मोनगोन बेखौनो जानो हागोन आरो नों जायाबाबो बेखौ जानो हायो। आरोथ' बुंनो नाङा दुब्लियाव ओंखाम जानायखौथ'
ओ ओ ओ
खब'से बारा हाबलायलायो आरो दुब्लियाव ओंखाम जाना बिराद गोजोननाय मोनो लांदां फोथार
संख्रि संख्रिजोंबाबो आलु बाथोनजोंबो ना बाथोनजोंबाबो हाब हाबथारो आरोखि ना
ना बाथोनथ' गोबांसोबाव संख्रि बानलुजोंनो हाबनो नागिरो। जों गोदो उन्दैबा जोंनि बाबामोना आलिफोर दानहैबा जोङो ओंखाम हैैनो मोनोमोन आरो ना उन्दै उन्दैयाव ओमफय जोङो एसे एसे बारा लां फाखालायोमोन आरों जों जाफासिगोन आरो बाबाजों ओमफाय जि ज'मानो जोबोर गोजोनो आरो दुब्लि बोथोराव ओंखाम जानो।
उम थिगानो दं ओमफ्राय दानि माइ गायनाय माबाफोराव एसे माबाफोर चेन्जेस खालामनो हानाय दोङो नामा नोंथाङा माबायदि नोजोर होयो माबाफोर इसे चेन्ज खालामनो हानाय आपडेट जानो गोनां।
आपडेट जानो गोनां सेन्स खालामनाय माने दाथ' माइ गायग्रा मेसिनानो ओंखारबाय ‌
औ औ
दा जायबा हाजिरा खामला मावना जायोमोन बेफोरनि सान्सायआ खमायलांदों आरो बांसिन सोरबा सोरबा मा होनो बिदिनो माइ गायग्रा मेचिन लाबोबाय नालाय सोरबा सोरबा बिदिखौनो बाहायसै आरो आपग्रेडाथ' बेखौनो बुंनांगोन
ओम दा औ नोंथांमोनथिं एप्लाइ खालामबाय नामा बेफोरखौ?
जोंनिथिंथ' खालामथ'वाखैमोन दाबो खालामनायखौ खोनायाखै नाथाय बे माइ हाग्राखौ लाबोदों आरोना
अ हाग्राया जाबायइ दुइ ओ दुइ थिनि बोसोरसो जाबाय आंबो हाग्राखौ नुनाया खिन्थु गायनायखौ आं दासिमबो नुवाखै
ससियेल मिडिआव नुगासिनो ओजों औ जोंनि लकेलाव नुवाखै ओजों उदालगुरि फोरजों जोंनि आब'मोन हाबा जाहैनाय दं नालाय बिसोरनियाव नुदों आरे ना आङो मबाइलाव स्टेटासाव वाट्सएप स्टेटास
थ' बे जोंनि थाखाय मोनसे मा होनो डेभलपबाबो जोंनि आ दिडिसएदभान्टेेज जाहैसिगोन आरोखि जोंनि जे खामानि मावना जाग्रा आइजो बा बायदिसिना
खामला मावग्रा जानोफोरोननि थाखाय
आरो बिदि माबानाय नङा थ' जों बेफोरखौ सान्स होनांगौ आरोखि एसेबाबो नाथाय ओमफ्राय दा बे जुगनि थिननाय मा बुंनो दा दा
माबा मोनसे बाथ्रा सोंबावनि आङो
दे निसय
औ दाउ अमा बा बोरमा बेफोरबायदि फिसिना जानायनि सायाव बर' आइजोफोरा फिसिना जानायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ बेथ' जोबोद जोंनि माने मोनसे गोरलै आरो रां खामायनायनि मोनसे एफेक्टिभ मोनसे राहा लामा बेयो आदब बेयो थ' बेखौ जोङो बाहायनांगौ हानाय मानिे किन्थु एसे मोजाङै जोथोन नाय खालामनांगौ आरोखि जाहाथे बिनि गाज्रि गोहोम बा मोनामनाय आरिफोरा माने सेकेल सिथ्लाथिं फैनो हाया बा मान फोरनियाव गेसा जाहाथे गोरलैनो फैनो हाया बेखौ नोजोर होनानै एसे गोजानाव खामखायोबा माने प्रब्लेम गैया बेजोंनो रां खामायनो हायो दङ जोंनि गामियावबो दङ माने बिदि माबानानै किन्थु ब्रयलारनिखौ आं बारा सापर्ट होआखै आरोखि एकदम गाज्रिबो नामथारो बयलारनिया किन्थु जोंनि लकेल दाउ हांसो गोसो बोरमा बेफोरजों नुदों मोजां माने खामायनायखौ आं नुदों बेखिनिखौ बुंनो हायो थेवबो जोङो एसे एनै ट्रेनिं लानो हायोबा मोजां माने ओ बायदिसिना लोमजा साजा जानानै हथात नो लस जायो नालाय बिजनेसा मालाबा बेनखायनो मा लोमजानायाव मा मुलि होन होनांगौ माबायदि ओ राहा लानांगौ जोथोन लानांगौ बेखौ एसे एनै गोरोंफोरनिफ्राय माने लानो हायोबा बा ट्रेनिं लानो हायोबा बांसिन बिजनेसखौ आवगायलांनो हागोन आरोखि जिहेतु बिजनेस माने प्रफिटसो नालाय बहायथ' सोलिनो हाबानो जाया बहाय नों लाबजाथारनांगोन बिजनेसाव थ' बेखिनिखौ आं बुंबाय आरोखि
दा नोंथाङा बुंदों जे ब्रयलारखौ सापर्ट होआ ब्रयलारा सापर्ट हो होजामानो दा आरोना जोंनि गामियावबो बिदिनो ब्रयलारनि फालांगि खालामग्रा दङ गोदोहाय दानोमोन दाथ' फार्म खुलिनाय बायदियानो जाबाय जेरै फार्मखौबो बहा खालामदो लामायावनो मानसिफोरनि थांलाय फैलाय लामा सेरावनो गावसोरनि बाउन्डारियावबाबो दा लामाजों मोनामफैयो आरोना जोंनि सामफ्रामबोनि थांलाय फैलाय राहा हान्थिग्रा जेनेबा हाथाय बाजाराव थांग्रा लामा जेरावनो खालामना दोननाय जादों नालाय जों जेब्ला इ सेरजों थाबायलाङो जोंनियाव बोरैबा मोनामनाया हाबफैयो आरो
उम उम
गाज्रि मोनो आरोना बेखौ बेफोरखौ बिराद गाज्रि मोनाम
थिगानो दं जोंनि बे जायखौ जोङो मा होनना बुङोनो बेखौ मा नखरसेब बबो होनना बुङो बेखौ मोनसे हासबेन्दड्रि मोनसे बेफोरनि सायाव जोंनिया रोंनांगौ आरोखि नलेज थानांगौ जाहाथे जों गावबो एसे इन्डिपेडेन जा नो हायो
खिनिखौ जों सोलोंनाया मोजां जेबो गाज्रि नङा बेयो सोलोंनाया मोजां
गाज्रिथ' नङा नाथाय बे मोनाम मानसिफोरनाव गोसो आरो नालाय बे मोनामनायफोरखौ बारिफोरजों माबा हैनांगौ आरो नाथाय मानसिफोरनि बे सानफ्रामबो हान्थिग्रा लामा बेयावनो जे माबा खालामना दोननांगौ
अ बेखिनिखो जोथोन लानांगो अ जोथोन लानांगौ बेखिनिखौ दा बेखौ आं बायसा थाबाय आचसा गाहाम नांबाय दे नोंथां दे